हेल' औ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
औ औ जोंनि गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बिसोर बावहरबाय
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा खालायदों
नै ओरैनो दङ
ए ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां
ओहो नोंथाङा जाबौ नोंथाङा जाबाय
आंबो जाथआखैनो नोंथां
औ औ ओमफफ्राय नै दा जोङो मबाइलनि सोमोन्दै मबाइलनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो नागिरदों
औ औ स दे नोंथां
औ दानि दिनावथ' जोंनो माने अयला माने गोनांथिथार नङा होमबा
औ औ
अ औ जेरै गोदोनि दिनावथ' जोङो एनड्रयड फनसो इउस खालामोमोन
औ
औ ओमफ्राय दाथ' नै मबाइला माने दाथ' ओ गोदोनि दिनाव जों किपेड इउस खालामोन दानि दानि टाइमाव जोङो एनड्रइड बा आइफन बिदिसो इउस खालामो नङा होमबा। जोंथ' नै औ गोदोनि दिनाव जोङो माथ्र' कल बा मेसेज बिदिल' राय्लायनो हायोमोन आरो आरो गोदोनि दिनावथ' नेटबो बिदि नाङामोन टावारानो नांनो नागिरामोन गोदोनि दिनाव दानाथ' माने फरजि फाइभजि गासिबो नेटआबो नाङो दाना
औ।
बिदिनो जोङो दा नै फननि फननि माबायाव होनोबा जों मा माने दा एडुकेसन माने फरायनाय। मा फरायनायफोरावबो माने जोंखौ मबाइला माने हेल्प खालामो स-सहाय खालामो नङा होमबा। जे दा सेत जिपिटि गुगोल बेफोरावबो जोङो माने नायनानै फरायनो हायो बा जोङो जेखौ मोनथिया जों बेखौ। फननिफ्राय नायागिरनानै माने जोङो एन्सारफोरखौ मोननो हायो जेरै नटसफोरखौ ओमफाय। मोजां एन्सार बानायना लिरनो हायो सेत जि पि टि फोरनिफ्राय जोङो ए आइ फोरनिफ्राय नङा होमबा? आरो जोङो अबावबाफोर बेरायनो थाङोबा जेरै एक्सप्लर खालामनो थाङोबा बा। अबा दार्जिलिं सिक्किम दा जेराव जिखुनु थाङोबाबो माने जोङो माने बेफो खुब फट'फोर केपसार खालामनानै माने जोङो ससियेल मिेडियाआव एगारनो हायो माने गोदोनि दिनावथ' बिदि। गैयामोन दा दासो माने बेफोरबायदि माने। जायगाफोर ट्रेभेल खालामनानै जोङो माने फट'फोर केपसार खालामनानै जों लाबोनानै माने उनाव। नायनो थार। था माने उनावबो नायनो थाखाय दोननो हायो आरो जेरै दा ससियेल मिडिया इन्सटा फेसबुक बेफ राव अगारनानै।
औ।
ओमफाय बिदिजोंनो माने जोङो। फट' सेर बा भिडिअ सेरफोर खालामनायजों लोगोसे गुबुन मानसिफ्राबो नुनो मोननानै। नुनानै माने गुबुन मानसिफोराबो माने। जायगाखौ मोजां मोनोबा माने बिसोरबो नायनो थाङो।
औ।
औ औ। बिदिनो जोङो मेलला माने बिदिनो जायगाफोर नायनानैबो जोङो नलेज मोननो हायो माने जोङो बिनि। बेबो गियान ला लानानै फैनो हायो। ओमफाय बे बे फननि गेजेरजों माने मानसिया माने। गाज्रिबो जानो हायो। माने मोजांबो जानो हायो माने जों बांद्राय ससियेल मिडिया बा गेम्सफोरखौ बांद्राय इउस। खालामबा माने फनावनो बांद्राय माने। बिदि ससियेल मिडिया बा गेमफोराव थाबा जोंनि माने। ओ जोंनिया माने मा होनो इखौ। जोङो माने गाज्रि हेबिट बायदि जालाङो आरो गाज्रि हुदा बायदि।
औ।
माने। बेजोंनो थाबाय थानो लुगैयोबा जोंनि मेन्टेलि माने जोंनि बे। ओ माने मोजां जाया आरो बिदिजों फनाव माने बांद्राय ससियेल मिडिया बा। बिदिनो गेमफोरजों लोब्बा लाखिबाय थाबा जोंनि माने फरायनायनि फारसेबो जोङो दावगालांनो हाया माने। फनखौ जोङो। माने नांगौ टाइमावल' माने मोजाङै बाहायनांगौ आरो जेरै दा फरायनायनि खे बेफोरावनो मोजां बाहायनांगौ आरो फनाथ' जोंनि थाखाय जोंङो दा ओ माबाफोर अनलाइन गोदोथ' बिदि अनलाइन अर्दार खालामनायबो गैयामोन। दा जेरै जोंङो द्रेसफोरखौबो बा जानाय लोंनाय गासैखौबो जोंङो अनलाइन अर्डार खालामनानै मोन जोबनो हायो नङा होमबा जेरै फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट मा फ्लिपकार्ट मिन्त्रा बिदिनो ओ साबाना दाथ' गोदान गोदान एप्सफोर खारदों बेफोराव जोङो माने गस्ला द्रेस बा जिखुनु एसेसरिस जिखुनु माने। जिखुनु नांगौ ग्रसेरिस बा एसेसरिस बा जिखुनु ट्रलि बेग बेफोरखौबो गासैखौबो जों माने लेब टप बेफोरखौबो जों माने गासिबो अनलाइन। अर्दार खालामनानै माने न'सिम जोंनि न'सिम सफैनो हायो आरो गोदो माने। जोंनि दिनाव माने बिदि गैयामोन आरो ओमफाय दा जेरै। हमना ला जानायनि थाखायबो जेरै जमेट' बा बिदि सुइगि बिफ फोरनिफ्राय जोंङो अर्डार खालामनानै माने मालाबाफोर संनो बाबाबो माने जोंङो बिदि अर्डार खालामनानै जानो हायो। ओमफाय आरो दाथ' नै आरो ब्लेंकिट ओंखारबाय दा जेरै उबेरफोरनि थाखायबो मोजां रेपिट'। बेफोरखौबो जोंङो बुक खालामनानै जोंङो जेरावबाबो थांनो हायो आरो‌। हेल' औ औ औ। माने जोंहा जोंनि थाखाय माने फना बहुत हेल्पफुलबो प्लास फना माने जोंनि माने हमना ला जोंङो बांसिन गेम दा जेरै भिेजे एम आइ दङ माने मेनला अनलाइन गेमसफोर दङना जेरै मा बिदि बिदिजों माबबाबो माने जोंनि हेल्थ इसु माने जोंनि मेन्टेलि माने मोनसे गाज्रि बिदि खालामलाङो आरो उनाव माने जों बेहायनो एडक्ट जाना थालांबाय नालाय बेखायनो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ औ औ नोंथाङाबो फंनैसो बेफोरनि बारै एसे फोरमायनो हागोन औ औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेल'।
हेल'।
औ नोंथाङाबो बेनि मबाइलनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ।
हेलौ औ औ दे औ औ खोनादों ना?
जेरै
हेल'। हेल'। खोनादों ना नोंथां हेल'? हेल'।
हेलौ।
औ औ खोनादों दा नोंथां? औ औ खोनादों माने नोंथाङाबो एसे फंनैसो बारे माने फननि नोंथाङा मा एप्सखौ बांसिन बाहायो?
आं नोंथां ओरैनोथ' इन्सटाग्राम आरो इउटुब वाटसाप बेफोरखौनो सालायो आरो नोंथां।
माबा मोनसे कन्टेन्ट क्रियेटार बा रिल क्रियेटार बा माबा मोनसे पेज फेसबुकफोराव बिदि नोंथाङाबो दं नामा?
आं नोंथां बिब्दि जेबो क्रियेटर माने हेगारा आरोना नोंथां।
औ औ औ औ औ। ओ ओमफ्राय नोंथाङाबो माने ओ नोंसोरनिथिंजायबो सोरबाफोर दा बिदिनो गेम्सफोर गेलेनानै माने लेखानि फारसे जेबो माने सोमोन्दो गैयि बिदिफोर जालांनायफोर दङ नामा? हेल'
हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ। नोंसोरनिथिंजायबो सोरबाफोर बिदिनो गेम्सफोरनि फारसे माने बांसिन गोसो होनानै ओ बिदिनो लेखानि फारसे जेबो गोसो गैयै सोरबाफोर बिदि जाना दङ नामा??
गैद्राया माने गेमबो गेल हेमजों लोगोसे आरो लेखा फरायावबो आरो
औ औ औ। औ औ औ।
आं आं मोजांनो खोनायाखै नोंथांनि आवाजा माने मोजां फैयाखै आरो नेटनि प्रब्लेम नामाथाय।
नेट प्रब्लेम गैया नोंथां हेल'।
औ औ औ मा होनामोनलाय औ औ औ।
जेरै जोङो मबाइलजों जेरै अनलाइन खालामनाय माने गभारमेन्ट जब बा प्राइभेट जबफोरनि थाखायबो जोङो एप्लाइ खालामनो हायोना।
हायो औ औ औ।
बेफोरबायसानाव माने जेरै इउटुबफोरावबो नायनानै लेखा फरायनो हायो। क्लास खालामनो हायो
औ औ।
गुबुन गुबुन माने साख्रिफोर एप्लाइफोर फैनायफोरखौ माने नायनानै एप्लाय खालामनो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
जेरै बुंनो थाङोबा दा एस एस सि बेफोरबाय सारजा बेफोरखौबो जोङो माने मबाइलजों लोगोसे माने अनलाइन खालामनानै माने अनलाइन खामनो माने हेल्प होयो आरोना बा अबावबा गोजानफोराव थांबाथाय माने कनटेक्ट खालामलायनानै माने रायज्लायलायनो हायो। थांनानै माने मेमरिफोर लाखिनो थाखाय माने मबाइलखौ खालामनाय जायो आरो।
औ औ।
बेजों लोगोसे आरो जेरै बुंनो थांबा इन्सटाग्राम ववाट्सपफोरखौथ' सालायखायो नालाय।
औ औ।
बेफोराव बा सोरबा मोजां जायगा नुनानै माने फथ' साफायनानै सोरबा स्टरि होयो सोरबा मेमरिसनि थाखाय माने स्टरिखौ माने हेगारना दोनो आरो आरो जेरै मबाइल जों लोगोसे माने दा गेलारिबो थाखाफायो नालाय बेफोराव माने मेमरिसनि थाखाय
औ औ
खबरफोरखौ लाखिना लानाय जायो आरो
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे सावराय जाबावगोन मोना बेफोरनि बागैनो
हेल' नोंथां।
औ हेल' खोनादोंना?
हेल'
हेल'
औ औ औ।
औ खोनानो दबां
औ औ
नोंथांनो एसे आरो बेनि बागै सावरायजाबावगौमोन आरोना नोंथां
औ मबाइलखौ जोङो माने ओ दाराइभ खालामनाय माने गारिफोर सालायनाय मायाव गारिफोर सालायनायफोराव माने जोङो मबाइलखौ बाहायनााङा आरो
औ
माने बे बेफोर खामानियाव जों जोंनो जेंना होनो नागिरो जेरै दा जोङो ओ फनफोर चार्ज होनाय माने बिदिनो फन चार्ज होनाय बेफोरावबो माने एखनबा माने फनफोरखौ माने ओ ब्लास जानाय बेफोरबायदि नुनो मोनो जोंनि खाथि खालायाव नै दाखालिसो माने बिदिनो फना माने अभार माने माबा जानानै हिट जानानै माने फनानो ब्लास्ट जादों आरो माने बे कारे-कारेन्टजोंसो जादों माने कारेन्ट सर्ट जानानै बिदिनो अखा खोरोमनायाव बिदिनो ब्लास जाबाय आरो हेल' हेल' नोंथां हेल' फ-मबाइलजों जोङो गाननाय गा गान खोनासंनो हायो नङा होमबा फिलिमफोरबो नायनो हायो हेल' हेल' नोंथां हेल'
हेल'
औ औ औ नोंथांना प्रब्लेम जागासिनो एसे
औ नोंथां जोंना मा होनो आरो समाबो जाबाय नालाय
औ नों दा-नोंथाङा आंनो दसे सम था ओ दसे सम ओम मोनथियैखौ मोनसिहोनायनि था खाय माने नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय
औ नोंथां जोबोद जोबोद साफायखर दे नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय
औ औ
गोजोन्थों दे होमबा नोंथांना
औ गोजोन्थों औ
नामबारखौ हरनायबा मोजांसिन जागौमोन।